हेलौ
खोनानो हादोंना नोंथाङा?
हेल' औ खोनादों खोनादों। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ होनबा जों दा
औ
मानि सायाव रायज्लायनो नोंथां नोंथाङा आरो बुंदो दे।
नोंथां जोङो दा गाननाय जोमनायनि सायाव रायलायनोसै नामा?
अ जायो नों
औ औ औ औ दा नोंथाङा बुंग्रोदो नामा दे।
अ बुंजायो नोंथां बुंजायो। ओरैनोथ' गाननाय जोमनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथारखा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
गाननाय जोमनायखौ बयनोबो नांखागौ।
औ।
बुंनो थाङोबा नोंथां गोदो आरो दानि जेनाखि गाननाय जोमनाय बियो माने सोलायबोनायखौ जों नुबाय आरो फाराग खौ जों नुनो मोनो गोदोथ' जों गाननाय जोमनायनि बेलायाव नायनो थाङोबा जोंनि जेनाखि बर' सुबुंफोर बर' आइजोफोर माने बिथांमोनखौ जों गावनो न'आव दानानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो द खना दा बेनि अनगायैबो हौफोरनि गामसाबेफोर बादिखौ गा नानै होनानै हौवाफोरनो जेनेबा गान होनायखौ नुनो मोनोमोन जों। दा बेफोरबायदि दख दख'ना गामसानि अनगायैबो जेनेबा सिमाफोर बेखौ बेब बेफोरखौबो दायोमोन बुंनो थाङोबा जोमनो थाखायबो जेनेबा सि उल बेफोरखौबो दानाय नुनो मोन। नुनो मोनोमोन जों गोदोनि समाव।
औ
दा जेनाखि नैबे सम। बे समावथ' माने आथिखालावहाय गाननाय जोमनायनि फारसे नायनो थाङोबा। जों बांसिन सुबुंफोरखौनो मानि जेनाखि हाथाय बाजाराव मोननाय। ओ सिफोर बेखौसो बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जायनि जाहोनाव माने जों जेनाखि गोदोहाय दानानै। न'खराव दानानैनो दख'ना गामसा बेफोरखौ गानोमोन नाथाय आथिख खालाव नैबे जेनाखि आथिखालनि मुगा बेवहाय माने। जोंङो दख'नाखौ बा गामसाखौ बांद्राय बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गा फाननायखौ नुनो मोनबांला आरो ना।
औ नंगौ।
बेफोरनि जाहोनानो जाबाय माने। जों दा खम बेसेनावनो माने जोबोद मोजां मोजां जेनेबा लंपेन्ट ख गस्ला दखना जिखुनु गानग्रा जोमग्रा बेफोरख खौ माने जों मोननो थांसै आरो आथिखालावहाय नोंथां। जायनि जाहोनावहाय बै समनि जेनाखि जोंनि बर' सुबुंफोर। बा बर' आइजोफोर बिथांमोना न'आवनो जेनाखि मिथिंगानिफ्राय मोननाय। बा मिथिंगा बिखनिफ्राय जेनेबा फिथाइ सामथाइनि बा बबेबा मोन मोनसे बिफांनि बिलाइनिफ्राय जेनेबा खुन्दुंआवनो खाालार होनायखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ औ
दा बिदिनो गोदोहाय एम्फौ जेनाखि ओ फिथोब बिनिफ्रायबो जोंङो खुन्दुं बाथायनायखौ नुनो मोनोमोन मा मानो होननानै बुङोब्ला गोदोहाय जोंनि बर' न'खर न'खर बय-बयखौबो माने एम्फौ लानाय नुयो नुनो मोनोमोन आरो एम्फौ फिसिनाय
औ नंगौ नंगौ।
जाउनाव जोंनि जेनाखि गोनांथि जानाय बादियै खुन्दुं बेखौ दिहुननानै लानो हायोमोन। आरो सिफोरखौबो गोरलैयैनो दानो हायोमोन आरो दा बे समाव नायोबा जों। नुनो मोनबाय माने।
एम्फौ फिथोबनिफ्राय जेनाखि बर'फोरनि न'खरावहाय गावसोरनो गावसिनि आख खाइजों खुन्दुं दिहुननाय बेखौ नुनो थांबावा थांबव थांबांला आरो नोंथां आथिखालनि बेवहाय।
औ औ।
दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो जेनेबा गाननाय जोमनायनि। फारसे माबाददि जाबोगासिनो दं दा माबादि गाननाय नुगासिनो दं आथिखालाव। फोरमायदो नोंथाङाबो एसे।
गाननाय जोमनानै होनोबा नोंथां बेनो ओ। जोङो माने गाननाय जोमनायखौहाय जोंङो हाथाय बाजारनिफ्राय माने। ओ अग-अबेखौबा खम बेसेनाव बा बबेखौबा। ओ बुरजा बेसेनावहाय जोंङो बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो आरोखि ना नोंथां।
औ।
बिदिनो ओ। जेसेबां दाम एसेबांबो जोंनि मा गाननाय जोमनायनि खुवालिटियाबो मानिे मोजां जायो आरोखि ना जेरैहाय दाम खम खम बेसेननि गाननाय जोमनायफ्रा माने कुवालिटिया एसे खम जायो गाननोबो माने आनकम- परटेबोल जायो थिग बेबादिनो आरोख ना नोंथां आरो माने जोङो ओ माने गोदोनि सुबुंफोरा माने गाननाय जोमनायखौ माने ओ गावसिनि आखायजोंनो माने बानायनानै गानोमोन आरोखि ना गोदोनि आबौ आबै बे बै सुबुंफोरा आरो दानि सुबुंफोरखौ माने गावनि आखाइजों बानायनानै गाननायखौ माने नुनो मोनो ना आरोखि ना हाथायाव फाननाय मेसिनजों दानाय माने बेफोरखौसो माने जोङो बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो आरोखि ना नोंथां
औ औ
उम उम आरो जोंनि गेजेरावनो माने ओ जोंनि खायसे सुबुंफोरा माने ओ गाननाय जोमनायफोर माने फालांगि खालामो आरोखि ना गाननाय जोमनायखौ माने गोबां गोबां मानि कम्पानिफ्राव लायनानै जोंनि खाथि खालानि दखानफ्राव माने फालांगि खालामो आरो फानफैयो दा नोंथाङा फंनैसो बुंलाय
नंगौ नोंथां जोंनि जेनाखि बर सुबुंफोर बिथांमोना जेनाखि गोदोनि बादि जेनेबा गावसिनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनाखि ओ बिदिनो एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननाय बेफोर गैयाब्लाबो नाथाय आथिखालाव जोंनि जेनाखि बर सुबुं माने बिथांमोना फैयै फैयै नैबे समाव एसे फालांगिनि जेनाखि बिथिं बेयावबो जों दावगानाय खो नुनो मोनदों नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा गोबां गोजान गोजान जायगायावहाय जेनेबा दखना बा बायदिसिना मेसिन निफ्राय दानाय सि जोम बेखौ लाबोनानै माने जोंनि नैबे लकेल जायगाफ्रावबो आथिखालाव बर सुबुंफोरखौ फानफैनायखौ जोंनि गेजेराव नुनो मोनसै आरो नोंथां
दा बेफोरनि गेजेरजोंबो जेनाखि ओ रांखान्थि बे रांखान्थि खान्थियाव एसे मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जोंनि जेनाखि बर गामियारि सुबुंफोर बिथांमोना दा बेफोरखौ ओ फा-बेफोरखौ खालामदोंब्लाबो जेनाखि फालांगि दावगानाय बे एसेबां दावगानायखौ जों नुनो मोना आरो थेवब्लाबो एसे एनै जेनाखि रांखान्थि बेफोर जौगानायाव हेफाजाब मोननायखौ जों नुनो मोनदों
दा गोबां बेफोरबायाददिनो मेसिनजों दानाय सिफोरखौ मोननो थाङोब्लाबो जोङो बबेबा बबेबा जायगा लायै जायगा जेनाखि जोंनि बर गामिफोराव माने दासिमबो दखना सोंनानै नआवनो दानायखौ जों एफा एनैबाबो नुनो मोनो आरो दा बेफोर ओ गाननाय जोमनाय जेनाखि सिफोर बेफोरनि जि टाइप बेखौ नायोब्लाबो जों जेनाखि हाथाय बाजाराव मोन्नाय दखनाफोर आरो जोंनि बे गामियाव दाङै बिलिरै आखाइजों दानाय सि मानि जोरथायनि बिथिङाव जोंनि गामि ओनसोलाव दानाय जेनाखि दखना बा जिखुनु सि गामसा होन जोमग्रा होन सि उल होन बेफो फोर मानि जोरथायनि बिथिङाव गोबाव जोरनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
दा जेनाखि बाजाराव मोननो हानाय जों जेनेबा दख'ना बा माबा मोनसे गस्ला जों बेफोरखौ नायनो थाङोबा बांद्राय गोबाव जोननायखौ नुनो मोना आरो नोंथां
औ
औ
दा नोंथाङा गाननाय जोमनायनि बेलायाव होनोबा ओ नोंथाङा माबाफोर ओ आखायजों बानायनानै गानग्रा जोमग्रा दिहुनफेरबाय नामा?
ओरैनोथ' आं बेफोरबायदि दिहुनफेराखै नोंथां
आतसा आतसा
न'फ्राव मानिे बिमाफोर दानायखौ गाननोसै सो मोनदों आरो जेनेबा गामसा दायोमोन जोंनाबो गामि हिसाबै गामसा दायोमोन आरो न'आवहाय
उ आदसा नोंथाङा मालाबाफोर बे ओ जेनेबा फेक्टरिफोर गस्ला फेन बानायग्रा फेक्ट'रि बेफोराव मालाबा दावबायखांबाय नामा बा नायखांबाय नामा
औ नंगौ नोंथां दावबायहैखांबाय आं जों आथिखालावथ' माने गोबां बेफोरबायाददि जायगा बा लकेल एरियाफ्रावनो बेफोरबादि फेक्ट'रिफोर खुलिनायखौ जों नुनो मोनसै दारमाने जोंनि एरियायावबो दं आरो जेनेबा आंबो नुखांबाय हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानो मानि गासिबो खामानियानो नोंथां बुंनो थाङोबा मे सिनजोंनो जाजोबो आरो बिसोर माने मेसिनजोंनो जेनेबा रेडिमेड मेसिन जेनेबा गाव हारसिङैनो माबा मोनसेखौल' जेनेबा थुनानै बा नायनानै होनांगौ बा एसे एनैल' मावफानानै होनांगौ आरो मेसिनानो माने सब मावजोबो गोन आरो नोंथां जेनेबा लंफेनानो जा बा गस्लायानो जा मा माबा मोनसे दखनायानो जा माने बांद्राय खस्थ' नांला आरो आथिखालाव
आथिखालाव आ जों नुनोबो मोनदों जेनेबा मोजां मोजां दख'ना ब्रेन्ड फोर ओंखारनाय जेनेबा सिख्लाफोरनि थाखाय बा आइजोफोरनि थाखाय दा नोंथाङा मोनसे बा मोननै ब्रेन्डनि मुं मिथिगौ नामा दख'ना ब्रेन्ड
औ मिथिगौ मिथिगौ नोंथां जेरैहाय जोङो ओ ओ लफाइ ब्रेन
औ
आरो बिबार ब्रेन्ड
औ नोंथां
आरो माहि ब्रेन
औ औ
औ
दा बेफोरनि बेसेना गोबां जायो नङा होमबा नोंथा
औ ब्रेन ब्रेन्ड लायै ब्रेन्ड दाम जायो आरोखि ना नोंथां जेरैहाय जोङो बिबार ब्रेन्ड बेखौहाय थाम रोजा राङावहाय जोङो मोननो हायो खोनाबायना नोंथां
औ नोंथां
औ जे औ औ जेरै लफाइ ब्रेनडआ जाहैबाय ब्रै रोजा बेबायदि जों बेसेनावहाय मोननाय जायो आरो जेनबा आलदा आलदा आरोखिना ब्रेन नाय ब्रेन बेसेना आलदा आलदा जायो आरोखि ना नोंथां
औ
आरो गाननोबो मोजां जायो आरोखि ना मा बुङामोन नोंथाङा?
औ नोंथां बुंलाय दे गाननोबो माबादि
गाननोबो माने आराम जायो आरोखि ना कमफर्टेबोल जायो। बेसेन लायो बेसेन आरोखि ना नोंथां
औ
औ नोंथां। दाथ' नोंथां जोंना फैयै फैयै जि मिनिटआनो फैबाय नोंथां
औ नोंथां।
दा अब्ला लाखिथ'नोसै ना?
दे नोंथां दे।
औ आतसा- आतसा- आतसा।